हेल' औ
हेल'
हेल' औ खोनादों ना नोंथां
हेल'
हेल'
खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों
अ नोंथाङा फ्रि दोङो ना?
औ आं दा फ्रि दङ
अ फ्रि दङबा मोनसे टपिकनि सायावसो रायज्लायनो सानदोंमोन नोंथां
औ बुंलाय बुंलायसाय नोंथां
औ माने ओ आगोलनि बैसाग बैसागु आरो दानि बैसागुनि सायाव जेनेबा माबायदि फाराग नुजाखो बा आगोलनि बैसागु बैसागुआ माबायदिमोन दानि बैसागुआ माबायदि खुङो बेफोरनि सायाव रायज्लायनो सानो
औ
औ होमबा नोंथाङा बुंनो हागोन नामा आगोलनि बैसागुआव माबायदिमोन आरो दानि बैसागुआव माबायदिमोन एसे माने फारागफोरखो आरो
औ औ दा बैसागु होनना बुङोब्ला जों सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालि मोसौ बैसागुखौ खुंनाय जायोमोन जों जेरैहाय लाव फान्थाव हानानै ओ जाबस्रिं बायदि थाइजौ बिलाइ होनानै माला सुयोमोन आरो मोसौखौ गलिनिफ्राय दिहुननानै बिदिनो लाव फान्थाव हानायजों सारनानै लांनानै ओ दैमाय एबा हाखरफोराव थुखैनो थाखाय लानानै थाङोमोन। आरो बेल लाना थांनाय समाव लाव जा फान्थाव जा बेफोरबायदि मेथाइ खननानै लाव फान्थाव सारनानै मोसौखौ थुखैनो लाङोमोन आरो बिदिनो दिगलिथि लावथिजों होनानै लाङोमोन दैग्लि दैलावथि नङाबा रायदोंनि बिल रायदोंनि थारा बेफोरजों होनानै लाङोमोन आरो ओ बे सानखालि बर'फोरा मोसौखौ फैखांनायनि उनाव आसुगदाव थाव गुबै फोननानै हांगार हांगारजों औवा हासुङाव थाव गुबै लगायनानै फाख्रा फाख्रि दागो होयोमोन आरो दुब्लि फोथ फोथाराव उदाङै हेगारना होनायखौ नुयोमोन आरो ओ बिदिनो मोनाबिलि दाबोला गोदान फागाजों बिसोरखौ खायोमोन ओ जेवारी बाथि साथि लागायनानै गलियाव बिदिखौ नुनो मोनो मोन आरो बै मोसौ थुखैनाय सानखालि बर' फोरा दिंखियाखौथ' जाखायो आरो गोबां खान्थाल थाइजौ फुंखा फुंखा संना जानाय होनो जेरै ओ आवसे गोबां मैगं गोखा गोखै खालाम लानानै जायोमोन जोङो बर'फोर आरो बिदिनो आरो बुंनाय दं जे बेबायदि गोखा गोखैखौ जायोबोला ओ बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो हायो जेनेबा खैफोदनिफ्राय जेनेबा जाया होननानै
औ ओ एक्स खौ आतथा ना एकस' एकथाामोनलाय माबाया ओ बे मैगं थाइगंफोरा
एकस' एकस' एक
एस' एक औ उम
बिदिनो संनानै जायोमोन आरो बिनिनो नेक्स्ट दिना खालि मानसि बैसागु जाय उम बर' बर'नि सुबुंफोरा जेरै हौवा हिन्जाव गथ' गथायाइ साफ्रोमबो गामि गामि मोसानो थाखाय खाम सिफुं सिफुं जथा सेरजा बायदि लानानै ओंखारलाङोमोन मोसानो ज' ज'यै जमा जमा आरो बिदिनो मोसानाय जों लोगोसे गिदिरफोरखौ मान होयोमोन उन्दैफोरा आरो गोदोर फोरा बोर साबसिमोन ओ बिदिखौ नायखौ नुनो मोनोमोन आरो दानिखौ बुंनो थाङोब्ला ओ गोदोनि बायदि दाथ' ओ गोदोनि बायदि खाम सिफुं जथा लानानै थायोब्लाबा आरो दा बिगियाननि दामग्रा देग्रा बेफोरजोंबो दिहुननाय जाबाय नालाय बेफोरखौ दामनाबो मोसा मोसानाय नुनो मोनो आथिखालनि जुगाव। ओ खाम सिफुं नि अनगायै बो आरो बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो ओ दा नोंथाङा एसे बुंना होनो हागोन नामा?
अ अ औ जोंनि जोंनि ओनसोलावथ' ओ दासिमबो माने मोसायो बैसागुआ आगोलनि बायदि मोसायो माने आगोलनि बायदिथ' जाथारा खिन्थु मोसायो आरो ना खाम सिफुं जथ दा इदिनो सेरजा लानानै मोसायो। ओ ओमफ्राय जोंनियाव इदि बोराय बुरै बोराय बुरै ओ माबाया आलदा ग्रुपा आलदा सेंग्रा सिख्लाया आलदा गथ' गथाइ गथ' फिसा फिसाफोरनिया आलदा इदि माबायो आरो दायो ओमफ्राय गथ'फोराथ' बांसिन मालाय आगोलनि आहा माने इदि खुगा मेथाइफोरखौ खननानै मोसायो ओमफ्राय बोराय बुरैफोराबो इदिनो आगोलनि खुगा मेथाइफोरखोनो बिसोरथ' रोंखायोना बोराय बुरैफ्राबो ओमफ्राय इदिनो गथ'फोराबो इसोरनिफ्रायनो बोराय बुरैफोरनिफ्रायनो खोनासंनानै रों-रोंनाय खिनिखौ मोसायो आरो ओमफ्राय खिन्थु गेजेर ससेनि बे सेंग्रा सिख्लाफोरा बांद्राय माबाया आरोना ओ खुगा मेथाइफोरखौ बारा मिनथिला ओमफ्राय इदिनो माबाजों खाम सिफुं एसे खम नुनो मोनो आरो बे आ ब बक्सफोरजों बक्सफोरजों माबायो आरो गान दामग्राथ' बक्स थासै नालाय दानिया अट' मेटिक बुहुत मोनो इदिनो इदि ओमफ्राय इदिसो मोसानाय नुयो आरो आगोल जेरै खाम जथा लानानै मोसायोमोन दानिया बुहुत खम नुयो आरो।
औ।
ओमफ्राय इदिनो ओ आगोलथ' बिराद माबा बैसागु मोसानायाव आगोलबो जौ सेरेब लों खायमोन लोंनायालाय। दानिया इन थो माने एसे एसेब लिमिट जायोमोन आरो ना बोराय बुरिफोरा बांसिन लोङोमोन। आ बांद्राय बैसो जानाय मानसिफोरा लोङोमोन आरो खिन्थु गथ' गथायाइफोराबा जे सेंग्रा सिख्लाफोरा बांद्राय बिदि लोङामोन आरो। खनथु दानिया माने एकदम गथ' गथायाइफ्रानो फिसा फिनलाफोरानो माने ओमफ्राय आरो सेंग्रा सिख्लाफोरानो लोंलाबाय इदि आरोना बैसागुआव मोसा-मोसानो रंजा-रंजानो गारनानै बांद्राय माने लोंनायखो लोंना लानानै मान मोसानो हायासो बांसिन जायो आरो। बिदि बहुत नुयो आरो। बांद्राय लोंनाय जानाय सो बांद्राय गिदिर खालामो आरो दानि मानसिफोरा। आगोलनिफोराथ' मालाय मोसायोमोनबो रंजायोमोनबो एसे जानाय लोंनायखौबो खालामोमोन किनतु माने बिदि अभार नङामोन आरो सेंग्रा सिख्लाफोरा इदि खालामामोन आरो खिन्थु दानिया बिराद सेंग्रा सिख्लाफोरखौसो बांसिन नुनो मोनो मोसानायखौ गारनानै माने बिसोर जानाय लोंनायावसो बांसिन माबा होयो आरो माने जौ सेरेब लोंनायाव आरो
औ जौ सेरेब लोंनायखौ बिदि खालामो
मोसानायखौबोथ' आरो दानिया मोसानो नागि ला एकदम ओरैनो बारलानायसो आरो ना। आगोलनियाथ' आगोलनियाथ' एसे मोजाङै जेनेबा मोसायोमोन दानिया ओरैनो बयबो मोदोमसिमावबानो जायो होननाय बादि बिदि जाबाय आरो औ। बहुद सोलायबोबाय। ओमप्राय आरो दानिया बुहुत गामियावनो आगोलथ' बिराद ओ बुरजा बुरजा माने ग्रुप ओंखारोमोन मोसानो बयबो गामि गामि थांलायोमोन मोसानो। आ इसोरो दा दाबसे गामिनिफ्राय दाबसे गामियाव थाङोमोन खिन्थु दानिया माने बिदि नुला आरो। ओरैनो खाथि गावसोर नि गामि गंसेफोरावनो ओ मालाबा मोसायो जेनेबा ओरैनो सानसेफोर साननैफोर मोसायो बेनिफ्राय बांद्राय नुनो मोना आरो खायसे खायसे गामियावथ' माने मोसानायखो नुनो मोनला इ गथ'फोरा मोसायो आरो।
औ औ।
खम जाबाय बिदि मोसानाय ग्रुप ग्रुप मोसानो थांनायखौ बुहुद खम नुनो मोनो आरो दानिया टाउनफ्रावथ' आरो बुंनो नांला। टाउनावथ' बहाबा गैखायानो।
औ।
औ बिदिनो आरो बहुद सोलायबोबाय। ओमफ्राय आरो गाननाय जोमनायखौबो गाननाय जोमनायनि सायावबो बुङोबा आगोलथ' पियर माने एकदम गावसोर दानाय दख'नासो गानोमोन ना। बांसिन गावबा गावसो दानानै गानोमोन आगोलथ। ओ बर' आइजोफ्रा गावबा गावनो दायो गावबा गावनो आगर एरो बिदिनो बेखौनो माने ओ गावनि मोजां मोननाय सेंग्रा बा सोरखौबा गावनि हास्थायनाय फसायनायफोरनोबो बिदि दानानै हरोमोन। खिन्थु दानिया दानिया फुरा रेडिमेड आरो। दानायखौथ' नुलानो खा। फुरा बायनाय। ओं बायनायखौ गानो गान ओमफ्राय आरो गाव बिदिनो गावनि लोगोफोरनो बा सोरबा गावनि मोजां मोननायफोरनोबो बिदि बायना हरो आरो दानानै हरनाय बिदि नुनो मोनो।
औ औ।
खस्थ' खालामनानै दायोमोन गावनि मोजां मोननायनि थाखायबाबो बा गावनि थाखाय गाननोबाबो। माने गावनि आख आखाइजोंनो दायोमोन गावनो आगर एरोमोन। ज दानिया एकदम रेडिमेद। बायनानै गाननाय नुनो मोनो आरो देलायनायाबोथ' आगोल बिदि नङामोन जेनेबा एकदम दानि बायदि मेकाप लानानै बा ओ लिपस्टिक माबा माबि लानानै बिदि देलायामोन ना आगोल फुरा नेचारेल जि मोनो आरो। गावसिनि जायगायाव थानाय
बैसागु मोसानायाव गोफौ फुलाव प्लास्टिक
औ औ औ।
गोलथ' डायरेक्ट बि-बिबारनिफ्राय बिबा बिबार बिफांनिफ्राय मोननाय खोफ' फुलखौसो लायो
औ औ नंगौ आगोल बिदिनोमोन। दाथ' फुरा माने सब मा होनगोन बेखौ रेडिमेद गोजा आरो बुस्थुफोरानो।
औ औ
बिबार ओमफ्राय आरो बे मेकापफोराबो सब बायनानै माबानाय
आरो कोपौ फुल गैयामोनबोलाबो ओ खाटन्था बायदिनि बिबार मालाख सुनानै गेन्दा फुल बि फोरखौ लायोमोन। लानाय नुयोमोन बेफोरखौ बिबार लानाय नुला आरो अबावबा अबावबा प्लास्टिकफोरखौनो बांसिन दानियाथ पा प्लासटिकनिनो
औ ओं बांसिन बेखौनो नुनो मोनो ओं
औ
बहुद सोलायबाय आरो आगोलनिफ्राय माने दाथ आरो इमान आगोलनि जुग गैला नालाय ओंखायनो माने समजों लोगोसे सोलायनांगौ गोनां जानानैबो फैयो जेनेबा
औ नंगौ बि
ओं आगोलनि बायदि टाइमावथ थाबाय थानोबो हाया ओंखायनो आं इदि सोलायनाय नुनो मोनो आरो। ओमफाय नोंथाङा मायबाफोर बुंबावगोन नामा बेनि सायाव?
दाथ बेफोर फारागखौनो नुनो मोनो। दा समाबो जायैबाय नालाय ओ
दे होमबा ना दिनै दोनथनोसै बेयावनो गोजोननाय थाबाय औ औ